हेल'
ओ औ नोंथां खोनाबाय?
औ खोनादों। होमबा ओ नोंथां ओ एसे ओ जोंनि बर' हारियावथ जोंहा नारजिया माने ओ ओ गुबै बिफाव लानानै दङ। थिग बेबायदिनो जोङो ओ जानाय जानाय जों लोगोसे जोङो बायदिसिना ना ओ आसार खान्थियावबो जोंनाव ओ बाहायनायनि खान्थि दं बे नारजिखौ बिनि सायावनो जों एसे सावराय लायनोसै मोन नोंथां।
औ औ नोंथां दे जागोन।
औ होमबा आं एसे फोरमायग्रोना होनिसै होमबा नोंथां ना? जोंहा नारजि होनोब्ला जोङो बेखौ नारजिया ओ गुबैयै जोङो नारजि महरै बेखौ मोनखाया जोङो बेखौ नारजिखौ जोङो ओ बिफां निफ्राय फ्रायसो बानायनानै लायो बिफां बिलाइ निफ्राय जेरै जोङो गिबियावनो नारजि मोननो आय गिबियावनो जोङो ओ फाथोखौ फोग्रो नांगोन औ बेखौ फोनायनि उनावसो जोङो बै फाथो निफ्राय देरोब्ला बिनि बिजौ आरो बिलाइखौ जों खानानै फोराननानै जोङो बेखौ ओ नारजै खालामो नारजि बेनि उनावसो नारजिया जायो बे नारजिखौ जोङो ओ जानायनि बेलायाव बाहायो। उम जेरै जोङो बे नारजिखौ जोङो अमाजों नारजिजों जायो बिनि अनगायैबो जोङो ओ अमा बि बायदिफोरजों जोङो जायो आरो नारजिजों बे नाफामजोंबो जोङो जायो औ आरो नारजिखौ जोङो गाव गोजा हारसिंनो दैयाव सोमना दोननानै बोखांनानै जों बेखौ बाथोन सिफ्लेनानैबो खाजि जायो औ बेबायदिनो आरो ओमफ्राय आ बे नारजि अमा जा बे खौ एसे ओ फोरमायनानै होनोसै माबोराय सोङो जोङो ओ गिबियावनो जोङो नारजिखौ रुगोरना नै लानांगौ खारै एसे होनानै ओ खारै एसे होनानै रुगोना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ अमाजों सङोब्ला जोङो अमा बेदर खौ ओ मसला मस्लि ओ बानलु संख्रै ओ बायदिखौ जोङो मोजां होनानै एवगोरानै लानांगौ। एवना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ जुदि एवनानै जुदि रेडि जायोब्ला अब्लानिया जोङो बै रुनानै लानाय नारजिखौ जोङो बेयाव लुनानै होयो लुनानै उनावहाय बेखौ बेखौ गोदौहोयो आरोबाव जोंनो नां गौ बिबांनि जोङो बेयाव खारिखौ एसे होबावो औ होनायनि उनाव बियो गोदौ होननानै जोङो बे जानो थाखाय ए थियारि जायो बेबायदिनो जोङो नारजिखौ जायो ओ बिनि ओ बिनि अनगायैबो आरो जोंङो जेरै ओ अमा बि बुफोर जों जायो। ओ ओमफाय ना ओ बै मा होनलाय नाफामजों जानाय बो जोङो बे एखे रोखोमैनो बानायनानै जायो आरो बेनि अनगायैबो आरो जोङो ओ बायदिसिना माखासे आसार खान्थियाव बाहायो जेरै जोङो सोरबा न'खराव मानसि थैयोब्ला। बैयावबो बै नारजिया माने गाहाइ फाव लायो। जोंनो नारजिखौ नांथारगौ। जोङो जाय खालि मा एस चि चि होदो बिखालि जोङो मानसि बे रायजोफोरा गोथै सा लियाव गोथैखौ गारखांनख फैना फैनायनि उनाव जोङो। औ बि गोथै ओ बै मानसि थैग्रानि न' खराव जोङो लांगोनायाव बे नारजिखौ दोननानै होयो आमफ्राय बेखौ जोङो नारिखौ दोननानैसो बिसोरनि न'खराव हाबफिननो मोनो आरो बिनि उनाव बे हाबफै खांनायनि उनावबो जों फिन खनसेबाव आरो बे नारजिखौ जोङो बयनोबो एसे एसे राननानै होयो ओमफ्राय बेखौ ओ जाहा-जाहां खालामनानै जोङो गारनांगौ आरो। बेखौनो बुङो जोङो नारजि अरगारनाय होन्नानै बुङो आरो ओ बे बे औ बेखौ होनायनि ओंथिया जाहैबाय ओ जाहाथे बै ओ थैनाय सुबुंजों आरो बे गोथां थानाय सुबुंजों जेबो सोमोन्दो गैला ओ बेखौ फोथायनानै जोङो बे नारजि गोखाखौ अरगारनाय जायो। ओ बेनि उनाव जोङो बे मानसि थैनानै थांनायनि- सारादु खालिबो जोङो बे नारजिखो बाहायो ओ नारजि ओ ओंख्रि सं खुंनानै जोङो बयनोब बो ओ बे सारादु खुंनायाव बा ओंखाम जाहोनायाव जों बयनोबो एसे-एसे राननानै बे नारजिखौ जाहोयो बे जा जाहोनायनि गेजेरजोंनो जोङो माने बै थैनानै थांनाय न'ख मानसिजों न'खरजों बा रा समाजनि बयजोंबो माने दिनैनिफ्राय सोमोन्दो गैला जोंहा ओ जोबथा बेखौ फोरमायो आरो नारजि जानायनि गेजेरजों ओ बेनि बागै नोंथाङाबो एसे नों नोंथाङा मिथिनाय एबा नों बिथांमोननि ओ माखासे बेबायदि खान्थिफोर खौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
ओ जोंनियावबो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि नोंथाङा नारजिखौ बाहायनो बेलायावहाय ओ बिदिनो नारजि बुङोबाथ' जेरैनो बिथाङा बुंलांदों जेरैहाय नार्जिखौ मोननो थाखाय जों फाथो बिफांनिफ्राय खानाय जायो बिनि बिलाइ बा बिनि बिजौखौ लोगोसे बेखौ फोराननाय बेखौ फोरानना जायो। जेब्ला फोरानखाङो फोराननानै रानो बे बिलाइआव अब्लासो बे नारजि नाम मोनगोन आरोखि
औ।
लोगोसे नारजिखौ जोंनि ओरैहाय बांसिनानो अमाजों जानो मोजां मोनो ओ खायसे खायसे दाउजोंबो जाग्रा दंसै लोगोसे नारजिखौ आलु जह हलावबो होनानै जायो। लोगोसे नारजिखौ अनलायावबो अनला ओंखुरदों जायखौ अनला ओंख्रि नैफ्रावबो होनानै ज जानाय नुनो मोनो आरोखि खायसे खायसे नारजिखौ एवनानैबो जानाय नुनो मोनो नोंथाङा जोंनि ओनसोलावहाय।
बेबायदि रोखोमै नारजिखौ जायो आरो ओ नारजियाथ' जाने जोंनि बर'नि माने नारजि आरो अनला बे थ' जोंनि बर'नि गिबि ओंख्रि आरोखि। जोंना जोंनि बर'आ माने जोंनि बर'नि जानायफोरनि मादाव नारजि आरो नारजि अ मा आरो अनला बे मोननैखौ गारनानै जोंनि बर'नि जानाया ओंख्रैया जानो हाया आरोखि नोंथां जोंनि ओनसोलाव आरोखि दा बेबायाददि सोलियो ओ जेरै नारजिखौ बाहायनायनि खोथा जेरै ओ नोंथांमोना बुंलांबाय जेरै मानसि थैनायावनि उनावहाय बेखौ मानसि थैनाय समाव बेखौ जायनि न'खराव थैदों बेनि न'खराव बाहायनाय जायो। ओ जोंनि ओनसोलावबो ओरैहाय ओ ओ जायगा लायै जायगा बेफोरखौ बाहायनाय जायो नाथाय बांसिन बांसिनानो बिदिखौ जोंनि ओनसोलाव बिदिखौ बाहायनाय नुनो मोननाय जाया नोंथां। ओ खम मानसिफोरा बाहायनाय जायो। जोंनि ओनसोलाव बिदिखौ औ औ। दा ओम नारजिखौ खायसे खायसे कमारसियेलि हिसाबैबो जोंनि ओनसोलाव बाहायो। जेरै ओ मैगं फायखारिफोरा बेफोरखौ फाननानै ओ गोबां रां आरजिनाय जेरै केजि जेरै मोनसे केजिथ' होनला बेखौ प्लास्टिक थफ्ला मोनसेयाव बिदिनो दस थाखा बिस थाखा बेफोरबायदि फाननानै गोबाङानो रां आरजिनो हायो आरोखि नोंथां लोगोसे बांसिनानो नारजिखौ दानि जुगाव ओ मानि जोंनि ओनसोलाव ओरै माने कमारसियेल हिसाबै बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरोखि। ओ नोंथां औ नोंथांमोनिजोंबो कमारसियेल हिसाबै बे नारजिखौ ओ बाजाराव मोनो नामा नोंथां?
औ मोनो नोंथां औ मानोना ओ आथिखालाव माने गोबाङानो फोला नालाय जोंनो माने जों थ' बेखौ नारजिखौ बाहायथारो। ओ बे बाहायथारनाय हिसाबै जोङो माने माखासे समाव जोङो ओ बाजारफोराव बा सोरनिबा न' थांनानै जोङो बिनानै लाबोयो बा जोङो बायनानै लाबोयो बे माने हुदाया खान्थिया दङ आरो जोंनाव दाबो मानोना नारजिखौ जों ओ ओ माने नांथारगौ बा जोङो माने सम सम जोङो बेखौ जाथारो आरो। मोनजाब्लास माने मोनसे ओ गोजोननाय दङ आरो जोङो नार जिखौ माने सम सम जोङो मोनजाब्लासो नंगौ। बिनि ओ बेनि उनाव जोङो आरो
औ
उ आथिखालावथ माने ओ बैफोर नारजिफोरखौ गोबां गोबां मानसियानो संनो रोंला जानांगौ नोंथांना
औ
औ बेबायदिनो जोङो ओ नोंथां थाङा औ बे ओंख्रि जानायनि बागै ओ एसे संनायनि आदब मोननैसो खोन्थालाय नोंथां
औ जेरैहाय ओ आं आलुजों नारजिजों जोंनि ओनसोलाव जानायखौ खिथासै नोंथां
औ नोंथां औ
जेरै आलुजों नारजिं जानो थाखाय जेरैहाय सिगांनो आलुखौ हानानै बेखौहाय आरामनो जेनेबा थाव एसे होनानै सामब्राम पियास होनानै बेखौ ओ मोजाङै संनानै एसे गेब्लेहोग्रोबाय नोंथां ओ बिनिफ्रायहाय खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ बिनिफ्राय जेब्ला आलुआ मोजां जायो अब्ला नारजिखौ गोदानखौ एसे औ गोदानखौ एसे खोख्लेनानै बा सोर सोरबा एसे दैयाव सोमनानै बेखौ सारनानै दुनन्दियाबा दि होयो आरोखि नोंथां। लोगोसे औ औ लोगोसे ना नाबो एसे होफायो जायहा ना फिसा फिसौ दं जेरै ना फिथिख्रि ना मावां फै गोनांफा माने बे खौबो नायाव बिदिनो नारजिजों आलुजों होनानै जाफानाय नुनो मोनो नोंथां। जोंनि ओनसोलाव आरोखि। औ बिदिनो अनलायावबो खायसे खायसे माने बेखौ जेब्ला अनलाया मोनसै अनलाया मोनहां जानाय टाइमाव बेफोरखौबो माने दुन्दियाथा जेरै होयो बिदिनो सिफ्लेनानै उम नार्जि गोरानखौ बेखौ होनानै जानाय ओ नुनो मोनो आरोखि।
नंगौ औ नंगौ
औ नोंथांमोननियावबो दा बेफोरफोरखौ जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां औ नंगौ नोंखौ आंबो जानाय खौ नुदों आरो आं गावबो ओ मोनजादों बेबादिनो जोंङो ओ आलुजों ओ आलु होनानै उनावहाय ओ नार्जिखौ इसे गुदुं खालामनानै स्रेम स्रेम खालामनानै बेखौ सिख्रेबना होनानै ओ जानायखौ ओ नुदों आरो जायखौ जोङो नारजि सिख्रेबनाय जानाय होनो औ बेबायदि आरो ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसो सोलाव बे बेबायदि जानाय नुयो जोङो ओ बेखौ सोमनानै दोननानै ओनाव हाय थिगसे ओ गोदौ होनानै जोङो ओ माबाजों नारजिजों ओ फ्राय टमेट आलु होनानैबो जोंनि ओ
औ औ नोंथां औ नों टाइमाबो जाबाय ना होमबा नोंथां। खोनाबायना नोंथां? हेलौ टाइम जाबायना नोंथां होमबा दोनथसै नामा? हेलौ